हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा मावगासिनो दालाय?
अ दाथ' आङो जेबो मावनाय जाथ'वाखै ओरैनो दङ नोंथां।
अ दा नोंथांजों मोनसे सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ टपिकआ जाहैबाय मिथिंगायारि सोमोन्दै मिथिंगाया गोदो मिथिंगाया माबादिमोन दानि मिथिंगाया माबादि। माबोरै साफा खालामनांगौ बा माबोरै लानांगौ। बेफोरनि सोमोन्दै
मोजां खोनाफैयासै नोंथां। खोनादोंना एसे गोजानाव थानाय बायदि
खोनाबाय नामा नोंथां?
औ खोनाबाय गोनां
टपिकआ जाहैबाय जोंहा मिथिंगानि सोमोन्दै ना।
औ औ।
उम जोंहा गोदोनि मि मिथिंगाया औ गोदोनि मिथिंगाया माबायदिमोन दानि मिथिंगाया माबायदि आरो मिथिंगाखौ जोंहा माबोरै संरैखा खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होदो?
औ गोदोनि मिथिंगा आरो दानि मिथिंगा नोंथां गोदोनि मिथिंगाया मा नि मैखोम नायनो समायना बा हाग्रा बंग्रा मेरला बिफां लाइफां मेरला बा बिदिनो जिब जुनारफोर मेरला होननानै माने मिथि मोनदोंमोन आरोना नोंथां माने गोदो समाव बिदिनो हाग्रा बंग्रा बा बिफां लाइफांआ मेरलामोन आरोना। आरोबाव माने बिसोरबायदि बिफां लाइफांनो दान्स आथिखालाव मा खालामखो गामि ओनसोल बानायबाय इदिनो टाउन सोहर बानायबाय गामि ओनसोलखौ माने हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनानै बिदिनो न'फोर लुबाय गामियाव हाग्रा ओनसोलखौ दानसनानै न'फोर बानायबाय गामि बानायबाय। आरो बिदिनो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बानायनाय माने बे खौ नुनो मोनबाय आरो ना माने बांसिन माने गोदोनि मिथिंगाखौ दानस्रांनानै हाग्रा बंग्राख खौ दानस्रांनानै बिदिनो न'फोर लुनायखौ नुनो मोनबाय। हाग्रा ओनसोल हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनानै गामि बानायनाय नुनो मोनबाय। माने गामि ओनसोल होननानै बुंबाथ' माने गामि ओनसोलाथ' गुवार गुवार जायोना? जायनि जाहोनाव माने न'खर न'खर न'खर जाजोबो ना नोंथां। बिदिनो माने हाग्रा ओनसोल बा जों जोनारफ्राबो दाावमासा दानो थाखाय खहा जाबाय बेखौ दानफायनानै ओरैनो बिदिनो न'फोर लुनायाव बाहायबाय। बा बायदि खामानियाव बाहायबाय आरो ना हाग्रामा ओनसोलनि हाग्राफोरखौ दानस्रनानै बा बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै। गोदोनि समाव माने बिफां लाइफांफोरा बिदिनो नायनो समायना मैखोम जायनि जाहोनाव माने जों जे थादों माने बे जायगाखौबो गोदो माने मिथिनो मोननायाव माने बे जायगाया माने हाग्रा बंग्रा जोबसोमोन होननानै खोनादों आरो ना नोंथां आरोबाव बिदिनो बेवहाय माने बिफां गिदिर गिदिरफोर नुनो मोनोमोन। जायनि जाहोनाव मानि जिब जुनारफोर बरा थायोमोन मैदेरफोर थायोमोन। माने बेफोरखौ खोनादो आरो ना ओमफ्राय बेफोरखौ माने दानस्रांनानै दा मा खालामखो मोजांयै खोनाखादों ना नोंथां? हेलौ' नोंथां। मोजाङै खोनाहैखादों ना? खोनादोंना नोंथां मोजाङै औ माने बेफोरखौ दान्स नानै माने औ न'फोर लुनानै माने इन्डास्ट्रिफोर बानायनाय माने बांसिनै दा आथिखालाव मा खालामगासिनो दङ माने हाग्रामा गिदिर गिदिर ओनसोलखौ माने गिदिर गिदिर हाग्रामाखौ मानि दानस्रांनानै बा मिथिंगाखौ दानस्रांनाय बांसिन मा खालामदों माने मा होनो बिदिखौ माने इन्डास्ट्रिफोर गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोर माने बेफोरखौ माने खुलिनायखौ ओ नुनो मोनदों आरो ना। जायनि जाहोनाव माने जोंहा माने मिथिंगाफ्रा खहा जानाय बेखौ एसे नुनो मोनदों आरो ना नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना मिथिंगानि सोमोन्दै। खोनादों ना नोंथां औ।
औ खोनादों नोंथां।
औ।
जोंहा मिथिंगा बुङोबाथ' जोंहा जोङो मेगन खेवनाय लोगो लोगो जोंनि सोरगिदिं नुनाय सोरगिदिं जा नुदों बे गासिबो जोंहा मिथिंगायारि सम्फद आव गोलैयो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
अ दा जोंहा बे मिथिंगा गोदोनि मिथिंगा दानि मिथिंगाखौ जोंङो रुजुनानै नायोबा गोदोनि मिथिंगाया जोंहा बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम। बिदिनो एकदम सोमखोर समायना दाउमा दाउसा बेफोरबायदिमोन आरो एख दम ग्रोम ग्रोममोन ओमफ्राय दानि मिथिंगाया जाहैबाय दंफां लाइफांआबो खम जानो हमबाय दावमा दाउसा खम जानो हमबाय। माने एकदम बोरैबा दुंहाव बारहावा बेफोरबायदि जाहैबाय आरो ना दानि मिथिंगाया। बेफोर मानो जानो हमखो होमबा
बेफोर मानो जानो हमखो होनोबा जोंहा दंफां लाइफां दानफायनाया बारा जाबाय जेरै गिदिर गिदिर टाउन सहर दंफां जेराव अरनबारि हाग्रा बारि दंमोन बेखौ दानफायनानै जोंहा गिदिर गिदिर फेक्टरि कम्पानि। इन्डास्ट्रि कलकारखाना बेफोरबायदि बानायनानै जोंहा दंफां लाइफांखौ दानफायनानै जोंहा मिथिंगाया नस्थ' जादों ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे जेरै नोंथां होननाय बायदि गामि सहर बे गामिजों दा थानाय गामि सहराबो जोंहा गोदो सेस हाग्रा बंग्रा हाग्रा बारिमोन आरोना बेखौ दानफायनानैसो जोंहा दा जों थानाय जायगाया गामि टाउन सहर बाहाय बानायनाय जादों। बै जोंहा मिथिंगाया मिथिंगाया माबा जादों आरोना गाज्रि जादों जोंहा। ओमफ्राय आरो गोदोनि गोदोनि मिथिंगायाथ' जोंहा बेसेबां समायना एकदम माने सोमखोर समायनामोन आरोना हाग्रा बंग्रा आबहावा माने हां लानाय बार कार्बनदडाइ अक्साइद बेफोरो जोबोद मोजांमोन गोदोनियाव। ओमफ्राय दानियावहाय जोंहा अखायाबो खम हानो हमबाय बे मिथिंगायारि दंफां लाइ फां दानफायनायनि जाहोनावनो दानि जुगावहाय। अखायाबो खम हाबाय आरो बेजों लोगोसे गरमा दुंनाय गरमबो जोंहा जेरै जोंहा दा नि
औ
खालामनांगोन बा बन्द' खालामनांगोन जेरै फांसे दंफां दानफायोबा जोंहा बिनि जायगायावहाय फांबा दंफां गायनांगोन। अब्लासो जोंहा आबहावाया मोजाङै थागोन आरोना।
औ नंगौ।
ओमफ्राय आरो ओमफ्राय आरो जोंहा बेखौ आरोबाव दंफां लाइफां दानफायनायबो जोंहा बन्द' खालामनो थाखाय जोंहा जोंनि सरखार बा गामि गामि ओनसोलावहाय सरखारा बे बिथोन होनांगोनदिे जोंहा दा दंफां लाइ फां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ बा दंफां लाइफां गायनांगौ। बे बे माबाखौ थांखिखौ लानांगोन आरोना। जेरै जोंहाथ' ओरैनो दंखायो जेरै बा जुनावहाय जोंहा दंफां लाइफां गायनाय दिन होननानै। जोङो बे समावहाय ल' गायनानै जा गायबा जानाय नङा जोङो ओरैनोबाबो जोङो दंफां लाइफां गायनांगोन बा दानफायनायखौ खम खालामनांगोन। आरोना नोंथा
औ नंगौथ'
औ होमबा नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायना होबावनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बिदिनो नोंथाङाबो बुंलांबाय माने जेनेबा आबहावाखौ माने फोजों माबानो थाखाय बिफां लाइफांफोर गायनांगोन। बा हाग्रा बंग्रा दानस्रांनाय खम खालामनांगोन बा इन्डास्ट्रि गायनायखौ खम खालामनांगोन औ नंगौ नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला माने जोंहा मिथिंगायासो जोंनि थाखाय माने थांनानै जिउआव थांनानै थानो थाखाय माने मोनसे राहा लामा जेनेबा जोङो मिथिंगा जेनेबा बिफां लाइफांनि फ्राय जोङो बिदिनो थांनानै थानो थाखाय अक्सिजेन गेस लायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ
औ जों जायनि जाहोनाव माने जोङो बे बुहुमाव माने थांनानै दं होननानै बुंजायो माने बिफां गैयै ओनसोलाव माने थांनानै थानोबा बिराद खस्थ' आरोना जायनि जाहोनाव माने जोङो अक्सिजेन गैयाब्ला माने थांनानै थानो हाया बेनि थाखाय माने जोङो फांसे बिफांखौ दानफायनायनि सिगां माने फांब्रै फांबा बिफांखौ गायनानै लानांगौ आरोबाव बिदिनो जोङो माने गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खुलिनो थाखायबो माने जोङो हाग्रामा बा बिफां लाइफां ओनसोल बा हाग्रा ओनसोल बा मिथिंगाखौ मानि जोङो खहा खालामनाङा आरो ना जोङो बेफोरबायदि इडास्ट्रि खालामनो थाखाय माने लांदां जायगा बा लांदां जायगाखौ नायनानैसो माने बानायनांगौ आरो ना जोंनि जाय जायगायाव माने बिफां लाइफांफोर गैया बैफोरबायदि जायगायावसो मानि इडासट्रि फोर बा माबा मोनसे फेक्ट'रि बेफोर माने फेक्ट'रिफोरखौ बानायनांगौ आरो ना नङाबा जोंहा माने मिथिंगाखौ दानस्रांबाय थायोबा दानस्रांबाय थायोबा जोंहा माने आबहावायाबो गुबुंले जालांगोन बिदिनो जोंनि गरम जानाय हार बा अखा हानाय हार बेफोरबो माने बारा जालांगोन आरो ना अखा हानाय हारा खमायलांगोन आरो गरम जानाय माबाया बारा जाालांगोन आरो ना
औ
आरोबा थिग बेबायदिनो जोङो मिथिंगाखौ बिदिनो दानस्रांबावोबा जोंहा माने बांसिनानो जोंहानो खहा जागोन सुबुं माहारियानो खहा जागोन माने जोङो जेनेबा बिफां लाइफांखौ दानस्रांबाय थायोबा दानस्रांबाय थायोबा जोंहा बिदिनो बारहावा मोननांगौआबो माने खम जालांगोन बेनि थाखायनो माने जोङो बिफां लाइफांखौ रैखा खालामनांगोन बा बिफां लाइफां दानफायनायखौ खम खालामनांगोन जोंहा बिफां लाायफांखौ माने रैखा खालामनो थाखाय बिदिनो हाग्रामा बिफान फरेस्टफोर दंखायो जायनि जाहोनाव माने आथिखालाव माने फरेस्टारफोर होननानै बुंनाय जायो बिथांमोना माने हाग्रा ओनसोलजों हाग्रा ओनसोलजों माने हाग्रा ओनसोलाव माने बिथांमोना माने हाग्रा बिदिनो बिफां लाइफां दानफायनायखौ बिथांमोना माने सेभ खालामहैयो जायनि जाहोनाव माने आथिखालाव बिफां लाइफां दानफायनाय एसे खम जानाय बेखौ नुनो मोन्दों आर ना बिदिनो खायफा बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बन जानो लाना फैयो बेफोर माने गिदिर गिदिर बिफांखौ हाफायनानै बायदिसिना माबायाव फां खालामनायाव
ओम
आरजिनो हायो नालाय बेनि थाखाय फरेस्ट ओनसोलाव माने बिसोर थांनानै बिसोर बिफां गिदिर गिदिरखौ दानफायनानै माने फाननो नागिरो आरोना बिनि थाखाय माने जोङो हाग्रा ओनसोलखौ रैखा खालामनांगौ आरो ना नोंथां खोनाबायना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
अब्ला नोंथ समाबो जाबाय अब्ला दोनथ'लायसै नामा नोंथां
औ औ दे जागोन नोंथां
ऐ
ओम